हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो जिराय आं ओरैनो जिरायथ'ना दङ नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो नोंथां आंबो दासान्दि ओरैनो जिरायना दङ। ओ नोंथाङा हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां। ओैरै आं ओरैनो जिरायनासो दङ आङो फ्रियैनो दङ नोंथाङा रायलायजागोन
औ औ जोङो दा बिदिब्ला जोङो जागायजेन जागायदोनोसै जोङो ओ नोंथां थांजों थालिर दंफांनि सोमोन्दै एसे रायलायनो होनना हरनाय जादोंमोन जोङो थालिर दंफांजों मा मा बारायो बा मा खामानियाव बाहाय जायो थालिर दंफाङा ओ बेनि
औ जागोन दे नोंथां रायलायजागोन औ
अब्ला जोङो थालिर दंफांखौ जोम लानानै जोङो बाहायजायो जेरै ओ थालिर दंफांखौ जोङो खारि जानायावबो बाहायखायो औ बाहाय नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होनोहागोन
बुंफिनलाय नोंथां खारैखौ खारैखौ
औ ओ थालिर दंफांनि औ थालिर दंफांनिफ्राय खारिखौ जों माबोरै मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों थाङा?
औ फोरमाय हागोन नोंथां। औ हा
औ दे बिदिबा एसे फोरमायग्रोनो होलाय नोंथाङा
औ ओ जोंथ' थालिर दंफाङा बयनिबो न'खरावनो थायो आरो ओम जोङो आयथिया थालिरखौ बांसिन खारै जानायाव बाहायो होननानै ओ मिथिगौ ओ आरो ओ खारैनि बा जि मादा बेखौबो जों खारै बेखौ दानख'ना दान-दानख'ना दाननानै आ जावनानै सान्दुं ओ गोसायाव फोराननानै आरो थालिरनि मादा मादायाबो खारै थालिरनि मादायाबो खारै जायो ओ आरो थालिरनि जि खिनि फस्ला बेखौबो जोङो ओ जिरनानै फिसा फिसा जिरनानै बिदिनो सान्दुं गोसायाव फोराननानै बिखौ रानबा बेखौ रानबा र अरजों सावनानै अर अरजों सावनानै खारै बानायनाय जायो। अरजों सावनानै बियो खामनानै हांगार जाबा उम बेखौ जों खारै महराव मोननाय जायो बेखौ ओ बि थालिरनि सावनाय हांगार जखिनि थालिर थालिरनि फस्लानि जेनेबा थालिरनि फस्लानि एबा ओ थालिरनि फोरोंनानै सावनानै जिखिनि हांगार हांगार औ हांगार मानो ओ बि बेखौ जोङो उम हांगारखौ जोङो हुथुमनानै बा ओ मोजां साफा जायगायाव दोनथुमनानै बेखौ ओ दैजों दैजों सरनाय जायो आरो बेनो जोंनि खारै खा बिखौनो जों खारै महराव मोननाय जायो नोंथां। बेखिनिखौनो आं मिथिगौ आरो।
नोंथां नोंथांनो फोरमायनो सानदो।
औ नोंथां।
थालिर दंफां बाहायनो हायो जेरै ओ बेनिफ्राय खारैखौ माबायदि बानायो होनना बुङोब्ला ओ गिबियावनो जों थालिर दंफांखौ दाननानै लाग्रोनांगोन ओ बेनिफ्राय जोङो दानखांनानै ओ दानस'नानै मादाजि मादा थाबोयोना ओ बेखौबो जोङो खुथ्रा खुथ्रा फिसा फिसा दाननानै लनांगौ ओ बेनिफ्राय जोङो ओ माद ओ माबु फस्लाखौबो ओ मिहि-मिहि ओ मिहि-मिहि दाननानै लानांगौ दुब्लि बा फोथार बिदि ओ सानदुं नांनाय जायगायाव जों बेखौ लांनानै ओ जिरहैनाय जायो हेलौ